अ नोंथां दे नोंथाङा फन हरनायनि आन्दोआव माबाफोर दङ नामा नों फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां जे जोंनि बर'नि माखासे ओ खुगा मेथाइ बा जोंनि आयदानि माबानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथां औ सावरायजागोन ना नोंथां अब्ला नोंथाङानो गिबियाव फोरमायग्रोदो जे जोंनि बे खुगा मेथाइबा जोंनि बे माखासे ओ बर'फोरनि माबा सोमोन्दोनि सायाव
औ नोंथां द' नोंथाङा बुंदों जोंनि बर'फोरनि थुनलाइनि सोमोन्दै आं फोरमायथिनो नायागिरदों आङो दा फोरमायनोसै नोंथांनो थुनलाइ होनबा थ' मा जोंनि बर'नि मोनसे मा होनो ओ हारिमुवारि मोनसे नेरसोन खान्थि एबा लिरनानै दोननाय मोनसे ओ खान्थि आरो बे थुनदइया जेरै मोनसे हारियाव थुनलाइ गैयाब्ला बे हारिया थांना थानायाव जेबो मा होनो? ओ जाया आरो माने रावजों सिनाय जाया एसे हारि जानांगौब्ला एबा थांना थानांगौब्ला ओ हारि हिसाबै मा जोंनो थुनलाइ नांथारगोन। थुनलाइयानो जाबाय मोनसे हारियो ओ जाथिनि मोनसे सिनस्रिनानै जोङो बुंनो हायो मानो होनब्ला मोनसे हारि एबा ओ हारिसाया थांना थानो थाखाय जोङो राव नांगोन थुनलाइ नांगोन बेबायदिनो गोबां नांगौ जायो। बेफोरखौ लानानैसो मोनसे हारिया एबा जाथिया थांनानै थायो। मोनसे राव आरो हारिमुआानो जाबाय मोनफा हारिनि मोनसे नेरसोन खान्थि जेरै
होनना बुङोबा जोङो जोंनि बर' रावखौ बुंनांगोन बर' राव थानाय लोगो लोगोनो जोंहा गोबां थुनलाइफोर हाबना थायो बेयाव जेरै गोदो गोदायनिफ्राय जोंहा खायसे दिन्थिबोननाय जायखि जाया जेरै खामानि जेरै खुगा थुनलाइ खुगा ओ खुगा मेथाइ जानो हागौ सल'बाथा जानो हागौ बेबायदिनो जोंनि खन्थाइ मेथाइ जोंनि सुंद' सल' आरो गोबां रायथाइ मबा माबि थानो हागौ बेफोरनो जादों मोनफा थुनलाइनि बाहागो नोंथां बेफोर बेफोरखौदो गोदो गोदाय जेब्लासिम जोंनि बर' सुबुं सुबुंफोरा जिगुजौ नैजि मायथाइ बेनि आगोलनिफ्रायनो गोबां बर' सुबुंफोरा एफा एनै थुनलाइयाव बिहोमा लादोंब्लाबो माने बिनि आगोलाव बांद्राय जौगासारनो हायाखैमोन जेब्ला जोङो जिगुजौ नैजि मायथाइयाव ओ थुनलाइया सोरजि जादोंमोन गिबिसिनै ओ मा होनो जिगुजौ नैजि मायथाइयाव बै जिगुजौ नैजि मायथाइाव मा होनो जोंहा मोनसे बिबार लाइसि होननाय फैदोंमोन बै समनिफ्राय जों मा जोंहा खुगा थुनलाइया जौगासारदों आरो नोंथां एबा आबुङै जाफुंसारनायनि लामायाव फैजेनदोंमोन आरो नोंथां बे मा होनो ओ बिबार मु गा खौनो गोबां थुनलाइगिरि जेरै सति चन्द्र बसुमतारी मदाराम ब्रह्म ओ रुपनाथ ब्रह्म बिदिनो गोबां लिरगिरिफोरा गोबां राइथाइ खन्थाइ लिरदोंमोन फोरा आरो बे बिबार थुनलाइ बिबार लाइसियावनो बेफोर खन्थाइ रायथाइ सल'माफोरखौ फोसाबदोंमोन आरो बै समाव गिबियै जोङो बिसोर बिथांमोना माने जोंनि बर' थुनलाइखौ गेवसार होनो थाखाय मा होनो असमिया आरो बांलाया बांसिन थुनलाइ रायथाइ खन्थाइफोरखौ लिरदोंमोन आरो बिथांमोना मानो होनोब्ला जोंनि बर' थुनलाइखौ गुबुन गुबुननोबो फोरमायनांगोन नालाय होमबासो जोंनि बर' थुनलाइया मोनसे गेवसारगोन बेफोरखौ साननानै बिथांमोना बै समाव असमिया बांला बिदिनो गोबां रावजों लिरदों इंराजि रावजों लिरनानै फोसावदोंमोन आरो बिबार लाइसिनि गेजेरजों मानो होनब्ला अब्लासो गुबुन हारिनि सुबुंफोरा जोंनि थुनलाइनि सोमोन्दै मिथिना मोनगोन एबा जोंनि राव हारिमु जोंनि कालसार जोंनि थांना थानाय राहा जिउ राहा खुंनायफोरनि सोमोन्दै मिथिना हगोन बेफोरबायदि साननानै बिथांमोना बै समाव ओ माने बिबार उम लाइसिखौ मा होनो ओ खेवजेन्नानै बर' थुनलाइखौ गेवस्रानि लामायाव फैजेनदों बिनि उनाव फैदों जोंहा खुगा थुनलाया बियो ओ अलंबार मुगा बेफोर अलंबार मुगायाबो फ्राय अलंबार मुगानि खन्थाइफोराानो जोबोद रमान्टिक गोजाबनो आरोना नोंथां बेफोर राव मथे खन्थाइफोरखौ लिरदोंमोन बे समाव मा होनो बर' रावजोंनो बांसिन लिरनायखौ नुनो मोन्दोंमोन आरो लिरगिरिफोरखौ बेयाव ओ गोबां लिरगिरिफोरा लिरनानै गोबां मोजां मोजां खन्थाइ रायथाइ बिदिनो फोसावनानै ओबर' हारिनिा सुबुंफोरखौ मोनसे मा होनो जांख्रि जावरिखांनायाव लाबोदोंमोन आरो बर' थुनलाइनि फोथाराव बेबायदिनो जोंनि बर' थुनलाइया ओ गिबि जोनोम जाजेनदोंमोन नोंथां बे ओ बेबायदिनो फैयै फैयै फैनानै दिनै जोंनि बर' सुबुंफोरनि गासैबो थुनलाइयारि जेरै जोङो खुगा मेथाइ मा होनो सल'बाथा बेफोरखौ मा लिरनाय महराव एफा एनै जों नुनो मोनोसै नाथाय गोदोनि समाव जोङो लिरनाय महराव नुनो मोनाखै मानो होनबा बै जिगु जिदाइनजौ जिगुजौ नैजि मायथाइनि आगोलाव जोंहा मा लिरनाय हुदायानो गैयामोन बर'फोरा माने बेफोरखौ लिरना गालांनानै दि सोरजिनांगौ बेफोरबायदि ओ खोथानो माब्लाबाबो सानफेराखैमोन बै बिबार मुगानिफ्रायसो जोंहा सानजेननाय फैदों आरो जेनेबा जोंहा इयुनाव बे खामानि फैगोन बेफोरखौ साननानैनो बे बिबार मुगानि उननिफ्राय लिरनानै दोनसिनदोंमोन बेबायदिनो जोंहा गोबां खुगा मेथाइ ओ मा होनो सल'बाथाफोर दंमोन नाथाय बे दासिम गोमालांनो हमबाय मानो होन होनना बुङोबा दानि समाव खुगा ओ मेथाइ आरो खुगा ओ सल' सल'खौ माने रावबो खोनासंला आरो खोन्थालायलाबो बिनि थाखायनो बेफोर गोमालांनो हमबाय नाथाय बै बै बै ओ जिगुजौ नैजि मायथाइनि आगोलाव जे जिदाइनजौ मायथाइयाव अब्ला बै समाव गोबां
माने खुगा मेथाइफोरखौ माबादोंमोन आर' खुगा खुगा सोलिबोदोंमोन आर' जेरै सल'बाथा खोनथानाय मोसानाय नाथाय दा बेफोरखौ सोरजोंबाबो बेफोरखौ बेयाव गैयिनि थाखायनो दिनै गोमालांनो हमबाय आरो दा
ओ बेबायदिनो ओ जोंनि बर' थुनलायाव खुगा थुनलाइया गेवसारदों आरो नोंथां बिबायदिनो गोबां जोंहा थुनलाइफोर दोङो आरो नोंथां ओम बेफोर थुनलाइफोरखौ गुबैयै जोंनि बर' सुबुंफोरानो ओ खुगाजों सोलिबोनाय माखासे आयदानि थाखायनो हाबोदों आरो नोंथां नोंथां दा बिदिब्ला नोंथाङाबो आंनो बर' थुनलाइनि सोमोन्दै माबाफोर ओ फोरमाय सानदो नामा? जेरै जोङो बर'फोरनि खुगा मेथाइ एबा सल'बाथानि सोमोन्दै ओ
जे नोंथाङा जेरैहाय जोंनि बर' थुनलाइनि सोमोन्दै गोबाङैनो फोरमायलांबाय थिग बेबायदिनो जोंहा ओ जे बर' खुगा मेथाइ बे बर' खुगा मेथाइआबो जोंनि गेजेरनिफ्राय मा लिरना दोनैनि जाउनाव सान फा एबा सानफा एबा गोमोरलांनो हमनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां जोंहा गुबैयै खुगा मेथाइ होनना बुङोबा जोंहा मा खुगा खुगा सोलिबोनाय मोनसे मेथाइ बे खुगा खुगा सोलिबोनाय मेथाइखौनो जोङो खुगा मेथाइ होननानै बुंनाय जायो। जोंहा खुगा मेथाइआ गोबां रोखोमनि दं जेरैहाय जोंहा ओ गथ' बुरखायनाय मेथाइ लावखारनि खुगा मेथाइ बा मोसौ जं खायनायाव खननाय बा सिख्ला एदावनानै खननाय बिब्दिनो ओ बहाबा थांनायाव खननाय हादान सि फायनायाव खननाय बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि जोङा खुगा मेथाइ दंमोन आरोना नोंथां नाथाय बैफोर खुगा मेथाइखौ जोङो ओ लिरनानै दोनबोनाय जायाखै। बा जों खुगा खुगाल' सोलिबोबाय थानाय जादों जायनि जाउनाव माखासे खुगा मेथाइ फोरा जोंनि गेजेरनिफ्राय गोजान जालांनो हमनायखौ जों नुनो मोनदों आरो आरो मानो होनोब्ला जोंनि जे गोदान गोदान सुबुंफोरा माने गोदोनि बे सुबुंफोरनिफ्राय बेफोर सोलोंना लायाखै आरो जायनि जाउनाव बे बेफोरो लासैनो गोमोरले महर लालांबाय थानायखौ मोननो हायो थिग बेबायदिनो जोंहा खुगा मेथायल' नङा सल'बाथा सल'बाथानि बागै फैयो बुङोब्लाबो सल' बाथायाबो जोंहा ओम बिजाबफोराव लिरनानै दोननाय दं नाथाय बेखौबो जोंहा मा गोबाङानो मोजाङै गोसो होना फराया आरोना नोंथां जायनि जाउनाव सल'बाथाफोरनि सोमोन्दैबो गोबां आथिखालनि फरायसाफोरा मोजाङै मोनथिया थिग बेबायदिनो गोदोनि समाव जों समाव मा जायोमोन जे ओ मोनाबिलि सम जायोब्लानो ओ आबै आबौमोनजों खामसालि बा सिथ्लायाव जिरायनानैहाय थानाय समावनो जोङो सल'बाथाफोरखौ आबै-आबौमोननिफ्राय सोलोंनानै लायोमोन जे गोदोनि समनि सल'बाथाफोरखौ आबै-आबौमोना जोंना फोरमायोमोन जेरैहाय सियाल आरो बोरायनि सल' बा बायदि रोखोमनि बेफोरनो सेसानि सल' बा सुसोननि सल' बेफोर गासैखौबो माने आबै-आबौमोनानो जोंनो फोरमायनानै होबाय थायोमोन आरोना नोंथां नाथाय आथिखालाव ओ बेफोरबायदि बिदि ओ आबै आबौ मोनजों ज'मायै जिरायफानाय बा न'खरनि सोद्रोमाजों जों जमायै जिरायना बेफोर सरल'बाथा खोन्थालायनाय सावरायलायनाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनलिआ जायनि जाावनाव जोंहा बे सल'बाथानि जि गियान बे गियानाबो जोंहा लासै लासैनो गोमालांनो हमनायखौ जों नुनो मोनदों आरो दा जोङो बिजाबफोरा नुनो मोनो माखासे माखासे सल'फोरनि सोमोन्दै लिरनानै दोननाय बा फरायसाफोरनो फरायहोनाय बैफोरबो जोंहा मा जोंनि मा बर'फोरनि थाखाय बा बर'फोरनि सल'फोरखौ लिरनानै होनायखौ जों नुनो मोना आरो ना जेरैहाय जोङो ओ गुदि फरायसालिनि फरा बिजाब फोरावनो नायनो थाङोब्ला बैफोरनि फराय बिजाबा मा गुबुन रावनिफ्रायसो जोंनि बर' राव दानस्लायनाय नङा होमबा नों नोंथां राव सोलायनाय जायनि जाउनाव बिसोर फरायसाफोरा जोंनि बर'नि माखासे ओ सल' बाथा बा स सल'फोर थासेआवबो बिसोरो गुबुननि सल'खौसो फरायनांगौ जायो आरो जुदि बिसोरो जोंनि सल'नि सोमोन्दै गुवारै बा मोजाङै फरायनो उन्दैनिफ्रायनो मोनखायोब्ला अब्ला देरजा सिमाव बिसोरो मोजाङै मोनथिसिननानैहाय जोंनि जे सल' बाथा खुगा मेथाइ बेफोरखौ माने रैखा खालामलांनायाव ओ बाहागो लागौमोन होनना आं सानो आरो बेफोरनि गुबै जाहोनाव बा गुबुन हारिनिफ्राय राव सोलायनाय बिजाबखौ फरायनायनि जाउनावनो जोंहा बे उन फारसे जानानै थालांदों होननानै जोङो बुंनो हायो आरो औ थिग बेबायदिनो जोंहा ओ खुगा मेथाइखौ खौल' बुंनानै ओ फोजोबनो हाया दि जोंहा गोबां माबायावनो जोंहा उन जानानै थाफि जों नुनो मोनदों जेरैहाय जोङो जोंनि दानाय लुनायनि बागैनो बुंनो थाङोब्ला दानाय लुनायनि बागै बुंनो थाङोबा जोंहा गोदोनि समाव मा खालामोमोन दानाय लुनायावहाय ओ गाब बायदिसिनाखौ जोंहा गावसोरनो हिनजाव इदि फोन फोरख जोंनि बर' आइजोफोरा मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिफां लाइफांफोरनिफ्रायहाय बुथुमनानैनो गोजा गोमो गोथां गाबफोरखौ गानो लानो हायोमोन आरोना नोंथां मिथिंगानि गाबखौ नाथाय आथिखालनि जे बर' सुबुं आइजोफोराहाय मा बेफोर गाबनि खौ बा गाबखौ मिलायनो रोङा आरो ना आरो जोंहा मा सि दानायखौबो गोबां बिबांनि खम जालांनायखौ नुनो मोनदों गोदोनि समाव मा गावबा गाव जोंनि बर' हिन्जावफोरानो सि दानानै गानोमोन ओ हौवाफोरनो दाना होयोमोन बेफोरबादि खुन्दुं थुनोमोन खुन्दुं दिहुनोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरखो जेफोरखौनो नुनो मोनलिआ जों माखौ नुयो होनोब्ला जों खालि मेसिनजों दानाय बा बाजाराव फाननाय सि जोम बायदिसिनाखौसो जों बायनानै गाननायखौ नुनो मोनसै
औ नोंथां औ
ओ बेजोंबो जोंहा मा मोनसे ओ जोंनि जे जोंनि माखासे ओह हा हाबा हुखा बा जोंनि दोरोंआरि हाबा हुखाखौनो जों बुंनो हायो जे साल दानायाबो जोंनि मोनसे दोरोंआरि हाबा बा नङा होमबा नोंथां बेबो जोंहा लासैनो गोमालांबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो औ गोदो जों उन्दै उन्दैब्ला बेफोरखौ जोङो बयनिबो न'खर न'खरहाय साल दानायखौ जों नुनो मोनोमोन बा सि दानायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय आङो जि बोसोरसो जाबाय बा जिनै बोसोरसो जाबाय आरोना बैफोरनि बे साल दानाय बा सि दानाय बेफोरनि ओ जि दाथायखौ आङो जोंनि गामि ओनसोल बा जोंनि एरियायावहाय बेखौ बा जोंनि ओनसोलावहाय बेखौ गुबुन मोनो थांआखै आरो ना नोंथां खालि जोंहा मा हाथाय बाजाराव बायनानै गाननायखौल' नुनो मोनबोदों बेजोंबो जोंहा मा जोंनि ओ हारिमुआव गोहोम खोख्लैयो आरो थिग बेबायदिनो जोंहा दोरोंआरि आबाद मावनायाबो जोंहा लासै लासैनो गोमाबोनो हमबाय बिदिनो जोंहा आरो जोंहा मा लिरना दोननाय जोंहा गोदोनि जे जारिमिन गैया बे जारिमिन लेरना दोननाय गैयैनि जाउनावबो जोंहा मोनसे उन जानानै था थानायनिबो जोंहा मोनसे बुंनांगौ जायो आरोना नोंथां। थिग बेबायदिनो जों बेफोरखौ मोजाङै लिरनानै दोनबोनायमोनब्ला जोंहा मोजांङै गोजौ थाखोसिम दावगालांबावगौमोन बेखौ आङो फोरमायनो सानो आरो जेन नोनिसिम बे जोंनि बर'फोरनि थुनलाइ बा खुगा मेथाइ बा बायदिसिनानि बागै सावरायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय दा नोंथां समाबो जाबाय। दोन्थ'लायनोसै नामा नोंथां दे गोजोननाय थाबाय नोंथां।